औ एम्बु गाबनाय खोना हैबावदो नामा?
दा दा खोनाथ'वासै।
ए गाबबाव बाय रा एमबुआ मिनि थावसोखा द
उम ओयनै दा खोनादों।
एह बोरैबासो एम्बुवाबो। जि गोसा गोसा मा सेल' थें थें गाबखायो फाग्ला
सानदु दुंबाय नै गस्ला सुनांगौलाय।
आयौ गस्ला सुनांगौआनो थुम थुम जानानै दङ गानस्लाय गानस्लाय दोननाय सान्दुआनो दुङा ओमफ्राय। ओरैनो दुंहां जायो ओमफ्राय दुङानो। थाबथाला जोबबाय ओमफ्राय नोंना, थेर जोब्बाय।
थरनै लोगो
खोनायासै।
खोनादों?
थाब थाला जोबबाय थेरला जोबबाय दासो खोनादों। दहायो हो
सान्दुं दुंबाय नोंसिनिथिं दुंङाखै?
एसे दुंहांला बायदों।
ए खान्थालसो जामबिलाय जोंहा। खान्थालसो जायो।
खोनाया।
खान्थाल हाननाय दंमोन। सामफ्रामबो जायो जोंहा।
ए
जोंहा सानफ्रामबो थाइजौ खान्थाल जानो होनो गैया जोंहि बावना थाबाय‌ थायो। उन्दुनोसै बेलासियाव उन्दुनोसै जाखां जाखांनानै आरो बिदिनो थायो।
सासे फन हरदेरलायबायसो दे।
सोर हरदेरखो?
नोंदा फन हरदों।
ओमफ्राय हमजाखायाना।
अ माने आं हमबा बे दानजागोन।
ओंखायनोथ' हमजा खायाना बेबा मानो हरदोंमोन होनबा?
जानो आं माबा सोंहरनो नागिरदोंमोन दहाय जायाखै ना बेयो।
ए
आफदेट फैबाय थायो।
है?
गोदान गोदान माबायाव खालामनाय फैबाय थायो।
उमब्रा आंनावबो बिदिनो जायो।
जानो बाजैआ मा संदोथाय।
ए
बाजैसो संदों। मोनायाव आं सङो।
अखा हानाय बोथोर
दिगदार थारानोलाय
नांसिगौ। खामलाफोरखौनो मोननो नागिरा उम खामलाफोरखौनो मोना। औ जोंनाव गायफैदो बाल।
हि हि
गायनो फैदो जोंनाव
माला गायगोन नोंसोरबा
फुनोले फुुनोलाय बायोना मायो नोंलाय।
बाया खोथिया मोजांबा इन्ट्रेस्टसो मोनो आं फुनोसो।
ओइ गायफै मारोबा गायफैलाय।
ओंरा एब फा गोजान आं माजों बोरै थांगोनसै
हाबबाब फैदोब्रा
जोंना उम माबाया इसिगोन।
हजों हजोंहाय बेसेबां खामलायालाय।
थामजौ बाजि।
ए थामजौ बाजि।
उम नो ओरैबोखाना एबारनिफ्राय थामजौ बाजि जादों।
थामजौ नैजिना थामजौ थामजि जाबायना।
ओ बिदिलालाय लायो‌ था डाइरेक्ट थामजौ बाजिसो लायोथ'। दाखालि जोंहा बाजै मोना जोंनि खोलानि बाजै मोना थामजौ बाजि होदों।
जोंना दा बेसेबांथाय जायखिजाया थामजौनि एसे बारबायमोन आरो
ए थामजौ बाजि अबेबा अबेबा जायगा जायगा ब्रैजौ जाबावबायसो
जोंनिथिंजायनो हजोंहाय
माबायाव आमथिखायाव
ओ आमथिखायाव रोनावबायनो रोनाव फाग्लाया
बाक्साथिंथ' बाजौबावसो
रौनाव फाग्लाया रोनावबाय
रोनावनो
ओं जिनै बाजिबायना
माने ए
बोराया
सियाल बोराया जिनै बाजिनायखाय खोना हैयाखै आरो
खोनायाखै ओहो
हाबासै खौमा होनबालाय
सोरनि सोरनियावबा सोरनिबा माबायाव
ओं सोनियावबा खोनाया
आंनाथ' खोनाहैजोबो ओमफ्राय ज्राव जाव
ओम बिनाबो खोनाहैजोबो दाना ओंखायनो न'आव थाबाबो बेराया रायज्लायहराखैनो इयो रावजोंबो होगा सिनो
रायलाया ओ रायलाया नामा
ओमहो नायफाम नायफाम नायफागासिनो
ए माबा मा होनो मालाय आरो अख्रां मोनासो आदा असखमोनासो होदों रायजलायनाया जि फैसा हाबनांगौ सिटिथास होबाय थायो नामा
बिसिनाबो जुजोब्बाय नामाथाय
जोबबायदां सिरि जाथ'बाय सन्तस मोनाबो बिरखांनाबो रायज्लायखांबायदां सिरि जाजोब्बाय रायलायासै दाखालिफोर जि ज्राव ज्राव दे रायजलायनोसै दे दे रायजलायनोसै होनहरबाय थायो बे ओमफ्राय आंहा रायजलायनो बायो गैला आं दानबायसो होनहरो।
थांनाय जादोंना जानाया
ए
आयु
रायलायनो बानानैनो दानबाय आं दानबायसो ए रायलायलासो होनहरनानै लाजोबदों आं मानसिफोरनि सिगांङाव
ओमफ्राय माबायाबो
उम
आबै बोहैथिमोन आब नानदिमोन रायलायदोना रायलायाखैथाय
माबायाव दंथ' बेयाव दंथ' लोगो फैद'
दंङ दंबा बो सोबा सोबा रायलायाखै दां माथो सिरि
खालि
आरो सारिन आबो रायलायदोंमोन दाखालि लोगो लाहरदोंमोन रायलायनोसै दे होनदोंमोन। गैया
रायलायनो खौ लायरायनो जायोना?
उम माखौ रायलायनो खोथा गैया बाथ्रा गैया खोथायानो ओंखारा आंना। जानला मोनला बाथाय
सम-सम थांजासिमाव नो नों
उम
गोन सानो
आमफ्राय ओरैनो जानला मानला रायलायनायाव मालला माला टाइम जायो फात्ताखौ मोना रा
फात्ता मोना।
आसुरिख
आंबो आंबो बाजैखौ सोनानै बाजैजों लायरायनो ओरै होनदोंमोन ओमफाय बा जैया मा लायरायगोन सान
रायलायबाबो जोंना बिदियाव रायलायनाया थाहाब थाहाब रायलायनाय जायोना। एसे गोबोउ गोबोउ थाबलायोना। बेयावथ' थाब जाया नालाय।
थाहाब जाया जुथा बिदि दोनजाया।
ओमफ्राय ओरैनो बे रायलायलाबायनायाव ओमफ्राय गोबाव गोबाव थाहाबला बायो ना? एखायनो। समा माला माला थांनो फाथथा मोना।
आंनानो हुदाया गाज्रिथार थाहाबग्रा हुदाया।
आंनाबो जि गोबाव फार्स्टआव रायज्लायसिन रायज्लायसिन मा खालामदों मा मादों होनबाय। गैला सिरि थाबाय थाबाय उनाव मोनसे उनाव मोनसे खोथा ओंखारबाथाय रायज्लायनोसैलाय। बिदिसो आंना हुदायानो। बोरैबासो।
उ
ओमफफ्राय जै रायजलायबाथाय रायजलायबाय ओंखारलांबाय थागोन आरो मालाबा।
औ
एखनबा जेबो माबाया आमफ्रहाय।
फरायसालिया खुलियाखै नोंसिना?
खुलिथ'वा माबायावसो, बे मा होनो? माइ गायनाय बोथोर जा आगस्टनिफ्रायसो खुलिगोनदां।
ए आगस्ट दानाव।
ओम
गरम बन्द' मोनदों।
ब गरमबन्दआनो होनजाबाय। दाखालिसो माबा। म-नाम थिसन्नायानो दा खालिस खामोन।
ओ नोंना।
काजलगावआव नाम थिसनहैदोंना दाखालिसो।
ओ
ओमफ्राय माबा मोनना हो
खाजलगाव आवसो लाबायायना
उं बङाइायाव लानो होनदोंमोन ओमफ्राय लायासै बङायाव जि जायासै बेहायनो लाहैबाय
बेसेै थांखो
हो
बिसि थांखो
लायाखै फ्रि माबासो ओरैनो गभमेन्टनि नालाय
ए उ
रां लायासै उनावसो माबायाव स बे साबजेक्ट सोलायनायाव सो माबागोनदां लायोनो सेजौ ओ सेरोजा बाजौ लायो
औ सोलायबावगोन आरो नों ओमफ्राय मा मा लादोंमोन
हो साबजेक्ट आ जा माबाथ'आखै साबजेक्टखौ जाथ'वाखैना बानायथ'वाखैना उनावहाय बानायबासो लागोन औ डाइरेक्ट नाम थिस थिननानै दोनथ'नाय जादों
औ
बानाय थवाखै
नालाय माखौथौ लानो गोसो
माबाया उ मेजरा माबा लादों मेजरा ब बड लादों ओमफाय माइनर रा माबा इदु लादों ओमफ्राय बेयावबो साबजेक बबावबा दंबावोना ओमफ्राय सेलेक्ट बासिनानै लानांगौ मा क्लास माबासो फरायसालि खुलिबासो मा सिनबाय लासिगोन फरायसालि खुलिबासो लासिगोन बे जासिगोन बे दानो जाथ'नाय नङा होनदां
हे औ
थांनायाबो टाइमा बेसेबां जाखो
है
जि थ हारसिं दान-हारसिं दानहोगोन ना नों दानगोन?
औ औ मिनिलाय
मा फरायखो नोङो ओमफ्राय मा फरायखो नों ओमफ्राय थै थाबथा थाबथि खोनालाजोबबाय नोंनिखौ थेरजोब्बाय जेबो माबायाखैनो बुजियाखैनो आं।
नोंखौ माबा फरायनाय बायदि खोनादों आ ना रायलायदों से
आं दंगासिनो दं
माबा फरायनाय बायदि खोनाबावो आंहा नोंखौ रायलायनाय फरायनाय बायदि खोनादों
ओंखामसो उखैबाय उदैया गेव गाबलाय लायथारबाय
बाय जिनै जाबा हारसिं दानखायो हारसिं दानहोदो नङाबा
ओं
दावराव खोनाहैदों?
खोनादोंथ'
देनजारसो आंना मबेला हारसिं एदसे दावरावखौनो खोना हैैला बायो।
मा मावदों?
ओ बिब'सो माबा ओंख्रि संदों ओमफाय एसे खाथियाव दंमोन आरो आं।
उम दासो दाइन जागोन आंना
हो?
फुंनि ना दासो दाइन जागोन
ए आंना जि माबा जाबायदां जिनै जिनै जाबाय आंना दं नायजाब ओमफाय बाराय बावबाय